औ
नोंथां ओरैनो दं नामा
दङ नोंथां
अ नोंथाङा उरैनो दंब्ला नोंथांजों साख्रि बाख्रि मावखांनानै आजिरा मोननायनि उनावहाय जों मा राहा लामा लानो हायो बेफोरनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो आं सान्दों थ' नोंथाङा दा बिनि फारसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दा जोंहा आ साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा द'जि बोसोर जानायनि उनाव गावनि साख्रिनिफ्राय आजिरा लानो गोनां जायो दा बे साख्रिनिफ्राय आजिरा लानायनि उनाव बिथांमोनहा ओ गावनि सानफ्रोमनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय ओ गुबुन राहा लानो गोनां जायो जे खायफा खायफा सुबुङा आबाद मावनाय राहाखौ लायो आरो खायफा खायफा सुबुङा बिदिनो फिसा फिसा बायदिसिना आ बिजनेस एबा फालां मावो आरो खायफा सुबुङा दखान एबा ओ आरो गुबुन गुबुन राहा लामायाव ओ। राहा लामा लायो दा ओ नोंथांखौ आं बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंदेरनो खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बे गासिबो खोथायानो सैथो नोंखौ ओ जों गासिबो जाय सुबुङा सरखारि साख्रि मावो बिसोरो गासिबो द'जि बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगो गावनि मावनाय सरकारि खामानिनिफ्राय आजि रा लानांगौ जायो थ' आजिरा लाखांनायनि उनाव जोङो जाहाथे ओरैनो जिरायनानै थायालासे जोङो माखासे फिसा फिसा गला खुलिनानै जोङो रां सोरजिनो हायो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा जे बुंलांदों फालांगि खालामो नोंगौ फालांगियाबो बहुत रोखोमनि फालांगि दं आ जेरै माखासे गलानि जिनिसखौहाय गाव मोनसे गिदिर दखान खुलिनानै फिसा फिसा गलायावहाय जोङो दिसट्रिबिउसन खालामनो हायो माने हरनो हायो आरो बेजों लोगोसे आबादनि खोथा नोंथाङा बुंदों आबादखौ जोङो खालि जोंनि जानो आदार दोगोनि थाखायल' गाया आबादजों लोगोसे जोङो बुहुत फालांगि खालामनो हायो जेरै माइ गायनाय माइ गायनानै जोङो आ माइखौ गायो गायनांगौ गायनानै जोङो माइनिफ्रायबो माइ फिथाइ मोनखांनायनि उनाव जोङो माइखौ फाननानै रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे आ बोथोरजों लोगोसे सिजोनजों लोगो से बुहुत फिथाइ सामथाइ गायनायनि सिजोन थायो जेरै था गायनाय सम थादुन गायनाय सम आरो बेजों लोगोसे हालदै गायनाय सम बेफोर समाव जोंफोरखौ गायनानै बुहुत रां आरजिनो हायो बेजों लोगोसे आम बेसर गायनाय सम सिबिं गायनाय सम आरो फाथोफोर गायनाय सम आ जों बेफोरखौ गायनानै सिबिंनिफ्राय सिबिं फिथाइखौ फाननानै जों रां आरजिनो हायो बेसरनिफ्राय बेसरनि फिथाइखौ फाननानै आरो बेजों लोगोसे आ फाथोनिफ्राय जोङो आ फाथोनि जे बिफांनिफ्राय मोननाय आ आ जुथ बिनि बिफांनि जाय सिथाबनानै थानाय जोङो बुंनांगोन नैबेखौ आ बिफांनि जों सिथाबनानै थानाय जाय खौ जोङो बिनिफ्राय जोङो दुरुंबो दिहुननो हायो बेफोरखौ जों फाननानै बुहुत रां आरजिनो हायो बेल' नङा दि बेफोरनिफ्रायल' जों रां आरजिनो हायो आरो आजिरा मोनखांनायनि उनाव जोङो माखासे आ फिसा फिसौ ओ गारिफोर सालायनो हायो जेरै आजिखालिनि जुगाव बुहुद टट' आरि ओंखारबाय अट' बेफोरखौ जोङो ओ मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनायावहाय सुबुंफोरखौहाय लांनानै बेनिफ्राय जोङो रां आरजिनो हायो बे नङा दि द'जि बो सोर जानाय लोगो लोगो जोंनि ओ बैसोआ बैसोजों लोगोसे जोङो देहाया जोबोद ओ उइकनेस जाबाय लोरबां जाबाय नङा दे बियो मानो होमब्ला जोङो जोंनि देहाखौ सोलेरखौहाय गोरा लाखिनो थाखाय जोङो एक्सारसाइस खालामनांगौ थाबायनांगौ बेफोरनिफ्राय जों जोंनि देहाखौ गोरा लाखिनो हायो अब्लानो जोङो गासिबो खामानिखौ मावनो हायो खामानि मावनो थाखाय जोङो जोंनि देहा सोलेरखौबो गोरा लाखिनांगौ अब्लानो जोंनि साननाय हनाय जोंनि मावनाय दांनाय बेफोर गासिबो इजियैनो जों खामानिखौ मावनो हायो नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा
अ नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों दा ओ आं नोंथांनि सायाव मोनसे से जोंलु सोंनो सानदों दा ओ नोंथाङा मा सानोदि ओ सासे सुबुङा आजिरा जाखांनायनि आजिरा लाखांनायनि उनाव ओ नखरनि गथ' गथाइ न'खरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव सोनारनांगौ ना गावनो गुबुन ओ बायदिसिना राहा लामा खामानि मावनो हायो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो
आ
नोंथाङा जे खोथाखौ सोंदों बे खोथाया सैथो मानो होनोब्ला जोङो आजिरा मोनखांनाय लोगो लोगो ओ जोंनि गावनि फिसा फिसौफोरनि सायावहाय जोङो सोनारो बांसिन सुबुङानो बे नङादि जोङो आजिरा मोननाय लोगो लोगो जोङो मालायनि आ मावनाय दांनाय मालाय जे खामानिखौ जोंनो मावहोगोन जोंनो संनाय खावनानै होगोन बेफोरनिफ्राय बेफोराव जों सोनारनानै थानांगौ बे नङा आजिरा मोनोब्लाबो जोङो ओ जों माखासे खामानिखौ मावनांगौ जाय जोंखौहाय हेल्डि लाखियो देहाखौ थाग्रा लाखियो जेरै जोङो गावनो गाव संनानै खावनानै जानाय बेफोरखौबो गाव सोलोंनांगौ मानो होनोब्ला जोङो संनानै खावनानै जानायफोरखौबो आ मालायनिफ्राय जोङो संनानै खावनानै मोनजाबाय थागोन मालायनिया खायनिफ्राय बे नङा मानो होनबा माखासे समाव जों गावबा गावाव संनानै खावनानै जानांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे थाखा फैसा खामायनाय नंगौ थाखा फैसाया जोंनि जिउनि जारिमिनाव बुहुद गोनांथि मानो होनोब्ला आजिरा मोनदों होननानै जोङो नंगौ मानसिफ्रा पेनसन मोनो बेनिफ्राय जोङो बेफोर थाखाजोंनो थैजासिम सोलिलांबाय थागोन होननानै जों साननाङा आरो आजिखालिनि जुगाव पेनसनबो मोना त' बिनि थाखायनो जोङो आजिरा मोननाय लोगो लोगो गावनि थांनानै थानाय राहा लामाखौ नागिरनांगौ ओ थाखा थुबिल दोनथुमनाय बे थाखा थुबल दोनथुमनायनिफ्राय जोङो जिराय जिराय थैजासिम जालांगोन बेखौ माब्लाबो साननो नाङा मानो होनोब्ला जों थांनानै थानाय थासानदियाव गावनो गाव इन्डिपेन्डेन्ट आं गावनो गाव उदां जेरै गोसो एरै थांनानै थानो सोलोंनांगौ मालायनाव सोनारनो नाङा बेखौनो आं सानो नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा
दा नों नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो ओ नों नोंथांङा जाबादि बुंनानै थांबाय आजिरा लाखांनायनि उनाव सुबुंङा गावनो गावनि सायावबो सोनारनो हानाय ओ गोहो थानांगौ एबा ओ गावनि जिउनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय बायदिना राहा लानो ओरैबा ओ खायदा एबा खाबुल थानांगौ दा नोंथांनाव आं मोनसे उ फंसे बाथ्रा सोंबावनो सानदों दा ओ सुबुंङा ओ गावनि ओ आजिरा लाखांनाय सम जानायनि उनाव गावनि देहाखौ बोरै मोजांङै लाखिनो हायो एबा मा मा राहाजों देहाखौ मोजांङै संरैखा खालामना लाखिनो हायो नोंथांङा बेनि सायाव माखासे फिननाय होनो हागोन नामा नोंथांनाव खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथांङा जे बुंदों जोंनि देहा सोलेरखौ जोंङो गोख्रों आरो थाग्रा लाखिनो थाखाय जोंङो आजिरा मोननाय लोगो लोगो ओ जोंङो बे जोंनि देहाखौ थाग्रा लाखिनांगौ बे मोनसे खोथा नङा होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि देहा सोलेरखौ थाग्रा लाखिनो थाखाय जोंङो गोबाव समनिफ्रायनो जों माखासे एक्सारसाइस बेजों लोगोसे फुङाव थाबायनाय मरनिं ववाक फुंङाव सिखारनाय आरो दानि जुगाव जों नुनो मोनदों माखासे जेरै य'गा बानायनाय फुङाव सिखारनानै बेफोरखौ जों बानायनांगौ ओ आजिरा मोननाय खांनाय लोगो लोगो जों देहाखौ थाग्रो बानायनो होननानै जोंङो बेफोरखौ बानायनांगौ। बे नंङा मानो होनोबा जोंङो सिगां समनिफ्रायनो ओ जेला जोंङो जोंनि आं होननांगोन बे खोथाखौथि जों उन्दै समनिफ्रायनो फुंङाव सिखारनाय बेफोरखौ सोलोंनांगौ मानो होनोब्ला फुंङाव सिखारोब्ला फुंङावहाय मरनिं अवाक खालामब्ला जों जोंनि देहा सोलखौ थाग्रा मोनो। बेफोरनिफ्रायनो जों सोलोंनानै लाबोखानांगौ आरो बैसो जानाय लोगो लोगो बेखौ जों खोथायाव लाखिनो नांगोन दि माखासे जिनिस माखासे फिथाइ सामथायाइ माखासे मैगं थाइगं बेफोरखौ जायोब्ला मा मैगंखौ जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव इफेक्ट होयो जोंनिखौहाय मोदोम मोसानाय लोमजानाय बेफोरबायदि जायो जों नुनो मोनो माखासे मैगं थाइगं माखासे फिथाइफोर सामथाइ जायोबा। बेफोरनिफ्राय जोङो जेब्लाबो जानगाराव थानांगौ आरो जों हमदांनो हानांगोनदि बे जिनिसखौ जायोब्ला जोंनि देहायावहाय आंनि सोलेरावनो माखासे जेंना सोमजिगोन बेफोरखौ मोनथिखानानै जोंङो बेफोरखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ जानो नांगोन जेरै जों नुनो मोनो आनारस फिथाइ बेफोरखौ जोंनि जेब्ला देहा सोलेरा प्रब्लेम जायो जेना बैसो जायोबाथ' जोंहा बहुद प्रब्लेम जायो बेफोर समाव जोंङो जुदि जायो। अब्ला जोंनि बेमार जानाय लोमजानाय सानाय सुनाय बेफोरखौ गाैखौबो ओ जानाय लोगो लोगो सिखार जबो जों बेखौ मिथिनो मोनो बेजों लोगोसे बुहुत फिथाइ सामथा दंङो बुहुत जिनिस दंङो जेरै मोदोम सानाय सुनायाव जोंङो जोगोनार फिथाइखौ जानो नांङा बेजों लोगोसे आरोबाव जोंङो हांसो बेदर बेफोरखौ जानो नांङा आरो बेजों लोगोसे ओ सजना फिथाइ आरो बिलाइफोरखौ खौ जोंङो मोदोमसानाय समाव जानो बेफोरो बैसो जानाय लोगो लोगो जों जोंनि देहा सोलेरावहाय जाथाय जानायखौ नुनो मोनो। थ' उन्दै समाव जोंफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव जेबो रियेकसन जाया नाथाय बैसो जानाय लोगो लोगो जों रियेकसन जायो। बेफोरनिफ्रायबो जों जानगाराव था‌ नांगौ आरो जोङो जेब्लायबो फुङाव सिखारनांगौ फुङाव सिखारनानै यगा खालामनांगौ। ओ जाहाथे जों जोंनि सो सोलेरखौ थाग्रोद खालामनो हायो। बेखौनो आं सानो नोंथाङा बिनि सायाव आरोबाव फंनैसो बुंनांगौ माबा दङ नामा?
अ दा नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो सैथो नोंथाङा जाबादि ओ सासे सुबुं जाय बैसो जानाय एबा हाजिरा लानाय सम जाबाय बिथाङा माबादि गावनि देहाखौ सानफ्रोमबोनि जिउआव मोजां मोजाङै गोख्रों लाखिनो हायो बेफोर बादि नोंथांनि बुंनाय राहाफोरा थारैनो ओ नंगौ ओ दा ओ दा नोंथांनाव आं बे आजिरा लानाय सुबुङा ओ आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव माबादि मा मा जेंना एबा फोर भुगिनांनो गोनां जायो जेन'बा बिथाङा जुदि बे गाव साख्रि लानायनि अनगायै जेबो खामानि रोङाबा बिथाङा मा जेंना नुजाथिनो हागौ नोंथाङा माबा बुंनो हागोन ना
औ नोंथाङा जे खोथाखौ आंखौ बुंनो फोरमायदों बे खोथाया सैथोआनो आरो नोंथांजों बे आयदानि सायाव सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंगौ जोङो आजिरा मोननानै जोङो आजिरा मोनखांनायनि उनाव जोङो जोंनि फेनसन जे जोङो थाखा थुबुल दोनथुमनाय बेखौ जोङो ओ मासे मासे मोनबाय थागोन होननानै जों बेयाव सोनारनो नाङा बुहुत खस्थ' आरो प्रब्लेम भुगिनांगौ जायो मानो होनोब्ला बांसिन खस्थ' प्रब्लेमानो जाबाय जोंनि देहा सोलेर जों जेब्ला जोंनि देहा सोलेरखौ थाग्रोदै लाखिया अब्ला जोङो बायदि रोखोमनि जेंनायाव भुगिनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो हस्पिटेल फ्राव थाहैनांगौनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे सानाय सुनाय लोमजानाय जेब्लानिफ्राय जोङो जोंनि जेब्ला जोङो जोंनि देहा सोलेरखौ थाग्रोद लाखिया अब्ला बेफोर जेंनाखौ जोङो जोंनि देहा सोलेराव साबफानाय हिसाबै जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोङो हाजिरा लाखांनायनि उनाव गावनि देहा सोलोखौ थाग्रोद लाखिनो लाखिनो थाखाय आं सिगाङाव जे बुंलांदों बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों मावनांगौ